खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
अ अब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला माने दिनिनि दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदाया माने सोलोंथाइ नोंथाङा माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै मिथिगोना एसेबाबो?
औ मिथियो नोंथां।
औ अब्ला माने नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिनायनि बागै एसे फोरमायदो सोलोंथाइनि बागै
औ फोरमाय जागोन नोंथां बिदिनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो लायो जोङो दानि गोदोनि समावथ' जोङो बिदि सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनसै मानो होनो ब्ला जोङो सोलोंथाइ लायाबानो गुनि गियानि जेनबा माबा मोनसे मावनो थाखायबो जोङो माबा मोनसे जेनबा हिसाब खालामनो थाखाय जों माने जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरोखि माने सोलोंथाइ गैयाबा बे ओ दुनियायाव जेबो गैया होनजायो मानि सोलोंथाइ लायाबा मानि बे जोनोम जानानै बे बुहुमाव जेबो लाबानो गैया होनजायो आरोखि नोंथां। ओ सोलोंथाइ होननानै बुंब्ला जोङो जाय मानसिया ओ सोलोंथाइ लाया बे मानसिया जेबो रोङा। बियो ओ जुनार बायदि आखुनि जायोआनो होनजायो माने ओ सोलोंथाइ गैयाबा। माने बे जेबो बुजिनो रोंला नालाय ओंखायनो जायनि जाहोनाव बे सोलोंथाइ माने गोबां अनेक फाराग थायो सोलोंथाइ गोनां मानसि आरो सोलोंथाइ गैयै मानसिजों।
जाय मानसिया सोलोंथाइ लायो बे मान सिया गोबां बुजिनो गोरों गुनि गियानि जायो आरो जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बे मानसिया ओ जेबो साननोबो रोङा ओमफ्राय जेबो बुजिनोबो रोङा आरोखि बिदिनो सोलों थाया मानि ओ जों नुनायखौ जों गोदो सम गोदोनि समाव जोङो फिफां साया साया ओमफाय बिदिनो ज' ज' जिरायना बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय ओ आथिखालाव गो बिदि जों सोलोंथाइखौ लानो मोनला बिदिनो जों सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां फरायसालि स्कुल गिदिर गिदिर बिल्डिंनि न'नि फाक्कानि मानि बेफोरावसो जों लानायखौ नुनो मोनो। माने साबसिननिफ्राय हाब हामसिन जुगा ओ सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय। गोदोनिफ्राय आथिखालसिम ओ गोबां ओ आलदा आलादा आलादा माने ओ जानायखौ जों नुनो मोनबाय। बिदिनो जों सोलोंनायखौ जोङो बिदिनो बा बोसोर ब्रै बोसोर थाम बोसोरनिफ्रायनो जों लानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव। बिदिनो ओ सोलोंथाइयाव जोङो बिदिनो ओन्दै समनिफ्रायनो बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो फोरोङो बेफोराव जोङो मोनो ओ बिदिनो बिमा फि फाखौ माबोरै सनमान होनांगौ? ओमफ्राय गिदिरफोरखौ माबायदि ओ गिदिरफोरजों माबायदि रायलायनांगौ? फ्राय जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबा माबायदि जायो मानसिया? सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोसिम बबेसिम दावखोलांनो हायो? बेफोरबायदि माने गोबां बायदिसिना फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो बाव फरायनाय लिरनाय फरायनायजों लोगोसे लिरनायबो थायो। मा बिदिनो ओ मानि सोलोंथाइयाव मानि बिदिनो गोबां ओ ओंथि गोनां माखासे बाथ्राफोर हाबनानै थायो। जायनि जाउनाव जोङो ओ सोलोंथाइखौ लानो गोनांथार आथिखालाव आरो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो आथिखालावथ' जा साख्रि होननाय खोनायो माने साख्रिफोर बेफोरखौबो जों सोलोंथाइ गैयाबा मोना आथिखालाव। आरो गावबाागाव एक्स्रा एक्स्रा स्किल स्किल माने गावबागाव माइन्द मानि गावबा गाव माइन्दखौ बाहायनो रोंनांगौ आथिखालाव नाथाय बेफोरो सोलोंथाइ गैयाबा जेबो ओ बे जेनेबा नोंनि जा सोलोंथाइ गैयाबा मानि बेफोर जा नोंनि स्किल माइन्डफोर बेफोरो मानि गोसोआव साननाया फैखाया आरोखि जायनि जाहोनाव जोङो सोलोंथाइखौ लानो नांगौ। बिदिनो ओ जोङो सोलोंथायाव बिदिनो गोबां पलिटिक्सनि बागैबो मोनो ओमफाय बिदिनो जोंनि आबहावाफोरनि नेसारेल जेनेबा आबहावाखौ माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिदिनो फाय पलिटिक्स एबा गिदिर गिदिर इन्डास ट्रिफोर गोबां बायदिसिना मानि गोबां बायदिसिना मोनो ओमफाय जोङो बेफोर जेनेबा जा जों फरायसाफोरा सोलोंथाइ लायो माने बेफोर सोलोंथाइखौ जोङो बिजाबाव मोननाय जायो ओमफाय बिजाब होननानै बुङोबा जोङो बिजाबखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो। जायनि जाउनाव जोङो औवाखौ गोबां ओ मानसिफोरनि जय-जायगा ओनसोलाव मोननाय जायो माने औवाजोंनो जों बिजाब ओ खाथा बेफोरखौ बानायनायखौ जों मि खोनानो मोनो। बिदिनो माने ओ सासे सोलोंथाइनि गोनां सुबुं आरो सासे सोलोंथाइ गैयै ओ सुबुंखौ जोङो खाथियाव दोनोब्ला माने जेनेबा बे सोलोंथाइ गोनांनि लारायनाय जा मानसिया सोलोंथाइ गोनां बे मानसिनि लारायनाया ओ रेसपेक्ट गोनां जेनेबा सनमान गोनां जायो आरोखि जेनेबा बुजि रोंनाय ओमफ्राय जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बे जेबो बुजिनो रोङै जानला मोनला फाल्थुग माने बेफोर जानायखौ जों नुनो मोनो आ थिखालाव बिदिनो सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुंजों आरो सोलोंथाइ गोनां ओ सोलोंथाइ गैयै सुबुं मानि बे फोरनि साननाया आलादा आलादा जायो। माने सोलोंथाइ गैयिनि साननाया गाहाय थाखोआव जायो जे सोलोंथाइ गोनांनि ओ सुबुङा माने गोजौ थाखोआव जायो जायनि जााहनाव जोङो सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो। ओ दानि जुगावथ' जोङो सोलोंथाइखौ ओ साबसिननिफ्राय हामसिन लानो हानायखौ जों नुनो मोनो सिगां समावथ' जोङो सोलोंथाइखौ बिदिनो फिफां सायाफ्राव गरम बोथोरफोरबाबो बिदिनो गोलोमबाबो जोङो जेबो स राहा गैयामोन बिदिनो सहायनानै थानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' जों सोलोंथाइखौ बिदिनो ओ फांखा एसि बेफोरबायदि आराम बिदिनो ओ मोजां जायगायाव माने थानो थानानै फरायनो फरायनायनि माने गोनां ओ सुबिदा फैबाय माने बे फोरावबो जोङो गावबागाव जों बयबो सुबुंफोरा माने बेफोर एफा मोजां सुबिदाफोराव माने ओ फरायाबा माने बेफोरबायदि सुबिदायाव माने ओ फरायालासिनो थायोबा माने गाव गावनिनो लस जागोन आरोखि नोंथां अब्ला ओ नोंथाङाबो फोरमायदों जेनेबा सोलोंथाइै सोलोंथाइया जेनेबा मानि थाखाय लानांगौ सोलोंथाइ लाबा जेनेबा माबायदि मोजां ना गाज्रि बिनि बागै नोंथाङा मा मा मिथियो जेनेबा गोदो समाव माबायदिमोन दा समाव माबायदिमोन सोलोंथाइया बेनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
जागोन नोंथां। ओ जेनेबा नोंथाङानो माने गोबां खोथाखौ बुंलांखाबाय सोलोंथाइनि बागै अब्लाबो माने आं आंनि मोनदांथिनायखौ एसे फोरमायनानै होनसै नोंथांनिसिम ओ गिबियावनो माने सासे फरायसाहा माने फरायसा बा फरायसुलिया माने सोलों थाय लाथारनांगौ आरो ना जेनेबा बुहुमाव उजिबाय हिसाबै जोङो जेनेबा उन्दै नोंथाङा बुंनाय बे जेनेबा ब्रै बोसोर बा बा बोसोर बा औ बांसिनानो माने आथिखालाव माने बिदिनो ब्रै बोसोर बा बा बोसोरावनो माने सासे फरायसाखौ माने फरायसालियाव थिनरनाय गोदोनि समाव माने बिदिनो खा गोबां सुबुं माने गोबां सुबुंफोरानो माने बिदिनो
औ
जिबा बोसोर जिद' बोसोर बा जिदाइन बोसोर जाबासो माने फरायसालियाव थांनाय बेखौ माने गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव बेफोरो माने सोलिलांबाय आरोना जायनि जाहोनाव माने ब्रै बोसोर बा बा बोसोर जायोब्लानो माने सासे गथ' सासे गथ'खौ माने फरायसालियाव थिसनहरनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरोना। जेनेबा सासे फरायसाया ओ इदिनो गिबि थाख खो बा क थाखो बा बिथराइ बा फाइलि बिनिफ्राय हाबनानै हाबजेनन्नाय समाव सासे फरायसाखौ बिदिनो गिबियावनो माने सिनायनो थाखाय जोङो क ख बा से, नै, थाम बेखौ सासे फरायसायानो फोरों फोरोंग्रोयो बेनिफ्राय जोंहा से से थाखो बा नै थाखो बिसिमबा बा थाखोसिमाव माने सासे फरायसाया माने बेफोरनि बागै एसे फरायो आरो ना जायनि जाहोनाव सासे फरायसानि सोलोंथाइया जोङो बा थाखोसिम मोननाय लोगो लोगो माने बे सासे फरायसाया माने जाफोर हांखोफोर बा आखरफोर बेखौ माने नायनानै फरायनो रोंनाय जाहैयो आरो। ना बे सासे फरायसानि सोलोंथाइया माने एसे आवगायबाय होननानै बे बा थाखोसिमाव मिथिनाय जायो आरो ना जेब्ला फरायसाया द' थाखोनिफ्राय दाइन थाखोसिम बा गु थाखोसिम जाहैयो अब्ला सासे फरायसाया माने एसे फरायै फरायै फरायनानै माने गुन गोनां जाहैबाय बा फरायनो हानाय जाहैबाय बेखौ मिथिमोनो आरोना आरोबाव जोङो जि थाखो जि थाखो बारखांनायनि उनाव माने सासे फरायसाया मोजां मोजां फरायनाय बा गियान मोनबाय होननानै बेखौ मिथिनाय जायो आरो ना आरोबाव जोंहा जिनैथा जिसे जिनै थाखो मोननाय लोगो लोगो सासे फरायसाया माने गावनि जा फरायनो हानाय गोहो बा रोंगौथि बा सोलोंथाइ मोननाय माने जिनै जिसे जिनै थाखोआव माने बैसोजों लोगोसे फरायनाय बेफोरबो माने जोङो बेखौ सोलोंथाइ बियो माने बै समावहाय माने एसे एसेबाबो रोंखा-राखा जाहैनाय माने जा हैयो आरोना बै समावहाय आरोबाव जोंहा जेनबा सासे फरायसाहा जेनबा ग्रेजुसियेन बा डिग्रि बा जायखौ होनो जोंहा बेखौ लानो थाखाय माने सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय समाव सासे फरायसाहा माने गावनो गाव गोसोजों सोलोंथाइखौ लानांगोन जायनि जाहोनाव माने सोलोंथाइ लाब्लासो माने बे बुहुमाव जेनेबा गोबां सुबुंफोरा माने खायफाहा गोबां सोलोंथाइ लानाय दं बा खायफाया गोबां सोलोंथाइ लायै दं सोलोंथाइ लायै बिथांमोनाबो माने एसेबाबो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो बे बुहुमाव माने बिजनेसफोर बा खायफा बायदिसिना मावनानै माने गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो दं आरोना सोलोंथाइ गैयाबानो माने जोंनि जोंनि जिउ दानायाव माने जोबोद खहा गोनां होननानै बुंजायो। मानो होननानै बुङोब्ला माने आथिखालावहाय माने सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो गोबां सुबुंफ्रानो माने गावनि जा जिउ बा लाइफखौ दानायाव माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो माने बैफोर सुबुंफोरा
उम
माने गावनि जिउखौ दानायाव दानो हादों आरो ना। सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरा बांसिननो सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरखौ बांसिनानो बिदिनो ओ ओरैनो बेखार थानाय बा जेबो मावालासिनो थानाय खौ नुनो मोनो आरोना ओ सोलोंथाइ गोनां सु सुबुंफोरा माने गावनि जिउ बा लाइफखौ दानायाव माने ओ मोजांनिफ्राय मोजांसिन सुबिदा बेखौ नागि रनानै लानो रोंदों रोंदों आरो ना सोलोंथाइ गैयैफोरा माने ओरैनो ओरैनो बे कार बा बायदिसिना उरां-फारां थालानानैनो मा ने बिमा-बिफानि सायाव जानानै थानाय बेखौ नुनो मोनदों आरोना बिनि थाखाय माने जोङो जिउ दानायाव माने सोलोंथाइखौ एसेबाबो लाथारनांगौ आरोना जायनि जाहोनाव माने सोलोंथाइ नि गेजेरजोंनो माने जों गाव गावनि जिउखौ दानायाव एसेबाबो मदद मोनो आरो। जायनि जाहोनाव माने जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोब्राब खस्थ' बा खामानि बेफोरखौ माने बांद्रायबो मावद्रायनांगौ जाया। जोंहा सोलोंथाइ मोनखांनायनि गेजेरजोंनो माने जोंनि बे जिउ दानायावहाय बायदिसिना आदबखौ जोङो लि खा बा बिजाब बेफोरनिफ्राय मोननायनि गेजेरजोंनो माने जोङो सोलों खायबा फरायनांगौ सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ आरो ना नोंथां।
औ
आरोबाव बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों मानि जोङो बांसिनानो गिदिर गिदिर बिजनेसफोर बा बायदिसिना खामानिफोर मावनायाव गोरलै जायोना हिसाब खिथाब खालामलायनाय बायदिसिना। साननायफोर बा बायदिसिना आदब खायदाफोर बायदिसिना रोखोमनि
औ
खामानिफोर बा सोलोंनांगौखौ जोङो माने जोङो लेखा बा बिजाबफोरनिफ्राय मोनो जायखौ जो सोलोंथाइ लाब्लासो मोनो। बेखौ जोङो मिथि मोनो आरोना नोंथां औ।
ब्ला नोंथां जोंना स समाबो जाबाय सावरायनायखौ बावनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां।